हेलौ
हेल'
हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथांजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां हागोन
नोंथांजों अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ बोरै सङो बिनि बाहागै रायलायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन
अ बिब्दिब्ला आङो नोंथांनो ओ अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ बोरै सङो आङो नोंथांनिसिम फोरमायनि
औ जागोन दे नोंथां फोरमाय दो
औ जेनेबा अनलाजों दाउ ओंख्रिया बर'फोरनि ट्रेडिसनेल जानाय बुंजायो बर'फोरनि गाहाय जानाय आदार बर'फ्रा माने अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ ओ संनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बिदिनो अनलाजों दाव बेगखौ सोरबा आलासि फैयोब्ला। सोरबा बिदिनो गोबावजों फैयोब्ला माने अनला दाउ ओंख्रि सङो माने अनलाजों दाउ ओंख्रि संनानै। जाबाय थाया सम सम गोबावजों जानाय। जायो आरो ओ आङो नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों जे अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ बोरै सङो? ओ अनलाजों दाउ ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो दाउ दाउनि गोनांथि‌ जायो।
औ नंगौ।
जायनि थाखाय जोङो दाउखौ अबे बा मार्केट सेन्टार बाजारफोरनिफ्राय जोङो बायनानै। बो लाबोनो हायो। आरो न'आव फिनाय थायोब्ला न'आव फिसिनानै दायोब्ला जोङो न'नि दाउखौबो बुथारनानै सावनानै ओ बेखौ मोजाङै सुनानै गोदानानै लाग्रोनाय जायो आरो
ओ नोंथां औ।
उनाव जोंनो अनला अनलानि नि थाखाय जोंनो ओ गिबियावनो माइरं एसे एसे नांगौ जखानि माइरं एसे जोङो ओ एसे जायगा बिदिनो फिसा बा खुरै बिदिनो जायखि जया मोनसे जायगा लानानै अनलाखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो माइरंखौ अ बिनि उनाव माइरंआ एसे रुयोब्ला बा इदिनो एखघन्था देर घन्टा इदिनो दसे सोमना दोननायनि उनाव बे खौ बोखांनानै नानै लानाय जायो
औ औ
बिनि उनावहाय जोङो इदिनो अनला खौ बे माइरंखौ गुन्दै खालामनो थाखाय उवाल बाहायनाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फोरा उवालाव देनानै जाबोनायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो उवालाव देनानै जायो औ औ बिनि बिदिनो जोङो उवालाव देना लायो बा सोरबा सोरबा आथिखालनि जुगाव आथिखालाव बिदिनो ग्रेन्दार बायदियावहाय माबानानै लायो आरोना
औ नोंथां औ
जोङो बर'फोरा उवालावनो देनानै लायो
औ औ
बिनि उनाव जोङो ओ गिबियावनो अगदाबाव बा गेसाव आ संगोन दोआवहाय दै एसे नांगौ जगानि दैखौ जोङो गिबियावनो जाननानै होयो अरावहाय जाहाथे बे दैया गोदौवो बिनि उनाव जों दैखौ गोदौहोयो आरो
औ
आरो फारसेखौ जोङो बे गोदानानै लानाय दाउखौ
औ नोंथां
ओम सारायावहाय बिदिनो थाव पियास सेरनानैहाय एवथ्रमनानै लानाय जायो
औ नोंथां
एवथ्रमना लानानै बेयाव जोङो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें जिरा बिदिनो मोनफा मोननै मस्ला खौ देनानै लानानै बे एव एवफ्रामनाय दाउआव दाउ बेदराव
ओ
बे देनानै लानायखौ जोङो होयो आरोना
ओ ओ
ओमफायो आराम दसे एवनानै बै ओ दै फुदुंनानै लानायखौ जोङो बे दाउ बेदरखौ मोजाङै एवथ्रमखांनायनि उनावहाय बे दैखौ होनाय जायो आरो ओमफ्रायो बे बेखौ दैखौ होनानै दसे गोबाव गोदौहोयो गोदौहोनानै बेयावहाय खारै होनाय जायो खारै खौ सम सम सम होयो सम सम होआ मालाबा खारै होआलासिनोबो सङो मालाबा
औ औ औ
बेनि उनाव अनलाखौ जोङो मोनसे दाबोराव लानानै दैजों गलायनानै स' लखबनानैबो होजायो आरो एसे एसे आखायजों ओरै होनानै जोङो बै खादौ होननायजों बा खोस्लिजों एसे एसे होनानै एरबाय थानाय जायो आरो औ औ एरना होनाय जायो बिनि उनाव हाय दिनो दसे गोबाव बिदिनो एरबाय थानानै एरबाय थानानै ओ उनावहाय मोनोब्ला बिनिफ्राय जोङो सं ख्रि साखिनाय जायो संख्रि नांनाय नाङै खौ नायनानै उनाव बिदिनो बे ओंख्रिखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय गंगार दुन दिया बा दुनदिया हाइजें बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आरो ओ आंनि बुंनाया बिसिम नोंथाङा बिनि अनगायै बेनिख्रुइ गोथावसिन संनो रोङो नामा?
अनलाजों दाउजों बेखौथ' नोंथाङा जेरैबाय दि फोरमायलांबाय बेबायदियैनो संनाय जायो नोंगौ बर' अनला आरो दाउआ बर' फोरनि मोनसे गाहाय जाग्रा खाजा
औ औ
सो गाहायै बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' न'खरफ्राव बाहायबोनाय खो जोङो नुनो मोन्दों आरो नुनो मोनो आरो बेग खो बाहायफ्लायबाय थायो अनला आरो दाउ बे अनला आरो दाव आव बर' फोरा अनला आरो दाउनि अनगायैबो बायदिसिना मैगं हारि बो होनानै सङो
औ औ नंगौ नंगौ
मेवा खुमब्रा बेफोरबायदि होनानै संनाय जायो आरो अनलाखौ अनलानि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो बेखेवनानै होखाबाय नोंगौ बर'फ्रा अनला बनायनो थाखाय माइरंखौ ज' खाबायदि सु सुना लाना सोरबा सोमनानै नोंथां बुंनाय बायदि स सोमनानै दोनो आरो सोरबा लोगो लोगो लोगो सुनानै बेखौ उवाल नङाबा थबसियाव देनाय जायो नाथाय दानि नों दा-दानि गोदान मुगायाव जोङो उवाल नङाबा उवाल आरो थखियाव जोङो देनायखौ नुनो मोनलिया गोबाङानो मिक्सि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मिक्सिफोरनि गेजेरजों अनला माबानानै लायो अनला आरो दाउखौ संनो थाखाय गोबाङानो नोंथाङा बुंनाय बायदि दै खो जानागोरनानै लायो आरो गोदौबा खारै होयो सोरबा खारै होआ आरो बेदर खौ एवफ्रामना ला होनाय जायो आ आरो आं सोरबा सोरबा नैबायदि सङो आरो
औ औ दे नोंथां बुंनो हागोन दे
बेदर दाउ बेदरखौ गोदानानै रेडि खामना लानायनि उनाव दाउ बेदरखौ दाउ बेदराव नांगौ जानाय मस्ला मस्लि गासैखौ जगार खालामना लानायनि उनाव
ओं ओं ओं
सारायखो गेसाव नङाबा अराव संनाय जायो जाहा गे अनला ओंख्रिफोरा बर'नि गासै दोरों ओंख्रिफोरा गेसाव संनायनिस्राय अराव संनाय ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरो बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा दासिमबो अरदाबाव सङो आरो बै गासै जामुं ओं ओंख्रिफोरखौ दा बे अनला आरो दाउखौ संनो थाखायबो गिबियावनो सारायखौ जानगोरनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव दानि गोदो थाव बाहायामोन मोन खिनथु दानि गोदान मुगायाव थाव बाहायो आरो आरो बे थाव साराया दुंबा थाव होयो थावा दुंबोला बेयाव सामब्राम फानलु होगोन देनानै लानाय मस्लाफोरखौ होगोन। मस्लाफोरा जेब्ला मोनगोन आरो बेयाव मोननायजों लोगोसे बेयाव दाउ बेदरखौ होनाय जायो दाउ बेदरखौ खमैबो जि नङाबा जिबा मिनिटसो एवख्रेबनानै लानाय जायो। एवख्रेबना लानाय बेनि उनाव बे दाउ बेदराव दै होनाय जायो बे दाउ बेदरा बे दाउ बेदराव दै होनाय समाव दाउ बेदर मोननानैबो गोबां आग्लायाय आग्लाय बिग्लाय जालायजासे रोसि खनसेयैनो होखानाय जायो आरो माने बरफ बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दङदि ओंख्रि सङोबा खोनसेनो दैखौ गोबां होखानानै सङोब्ला बे ओंख्रिनि टेस्टा बेलेग जायो आरो एसे एसे लुदेरनानै संनाय टेसाय एसे बेलेग जायो होननानै बर'फोरा एसे गोदायनि फोथायबोदों बेनिखायनो अनला आरो दाउखौ से संनाय समाव दाउ सौ मोननायनिख्रुइबो बांसिन दैखौ होनानै लानाय जायो आरो जेब्ला दैया गोदौयै गोदौयै बेदरा मोनबाय मोननाय माब याव जाहैबाय अब्ला बै समावबो खारै एसे थि होनानै होनाय जायो आरो गोदौनाय समावनो आरो जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन आरो बै देनानै लानाय दा उननानै लानाय अनलाखौ
सोरबा सोरबा दै गुदुं खामनानै गलायनानै होयो सोर लदा जाजानो गिनानै सोरहाबा लदा जाजा जायो बेनिखायनो दै गुदुंजों गलायनानै होनाय जायो हो सोरबा सोरबा नोंथाङा बुंनाय बायदि सि गोदौबाय थानायाव फ्रि फ्रियै
औ औ।
होनाय जायो आरो अब्ला अनलाया सिथाबा। बे बायदियैनो मोनसे अनला आरो दाउ बे ओंख्रिया रेडि जायो आरो औ आरो बेयाव बेखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय बिनि मोदोमनायखौ मोजांसिनखै खालामनो थाखाय जेरै हाइजें बिलाइ सामब्राम बिलाइ आरो गंगार दुनदिया खो बेफोर मस्लाखो बाहायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ
औ दे होमबा नोंथां दिनै बेसेबाङावनो दोनथ'नोसै। नामा?
अ जागोन नोंथां दे औ